अ नोंथांनाव आं मोननैसो सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा खोन्थानो हागोनना आंनो
अ हागोन दे
ओ नोंथाङा सबाय ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा
अ सबाइ सबाइ गोजा ना माबाफोर हलानाय आरो
ओरैनो सबायाव मा मा होलानानै संनो हायो ओ बा स सबाय संनायनि प्रसेसा माबायदि एसे खोन्थाना होनाय
अ सबायखौ जोङो सोमना दोनोबा थाब रुयो आरो ओमफाय जुदि सोमालासिनो ओरैनो दडाइरेक्टलि सुनानै सङोबा एसे गोबाव लायो। बेनिफ्राय सबायखो होनानै खारै होबाय सोरबा सोरबा थावबो जायो।
औ
ओमफ्राय जुदि बे थाव एबा थाव सेरनानै दै होबाय निफ्राय नाजोबो
अ
उनाव रुयोबाना सबाइ रुयोबा एबा बेखौ होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय खारै ओंख्रिबा जुदि खारैखौ होबाय खारैखौ होनानै फोमोनबाय बानलु मस्ला मसलि होबाय संख्रि होबाय बेफोरबायदि बिदि होनानै फोमोननानै जाजायो आरो
औ बिदिनो सबाइ संनायाव बेसेसो टाइम लायो बेनिफ्राय सब
हा मोजां क्लियार फैयाखै ओरैनो से घन्टासो नांफ्रामगो ओरैनो से घन्टासो नांगोन आरो से घणटासो
ओमफाय सबायाइखो मा माजों जों ओरैनो जानो हायो।
सबाइखो नाजों जोबो जानो हायो बेदर जोबो जानो हायो फाय आरो जेबो गैयाबा ना ओरैनोबाबो आलुफोर होनानैबाबो संना जानो हायो आरो
उम ओरैनो नोंथांनि ओ बे नोंथांनि फेभारेट बा फेभारेट ओंख्रिया मा?
आंनि फेभ्रेटथ' अनला खारै
अनला खारै
अ
औ अनला खारैखो नोंथाङ माबायदि सङो खिथानो हागोन नामा?
हायो। अनला खारै संनायाबो बेफोरबायदिनो माबायदि संना जानो जेनेबा बेदरदो जाजायो आलु जोंबो जाजायो ओमफाय औवा गाजा दा दा सिजेन औवा गाजा जादो नालाय औवा गाजा जोंबो जाजागोन ओमफ्राय जोङो अनखो माइरं खो गुन्दै खालामना लानांगो अन गुन्दै होनो इखो इनिफाय जोङो बेदर होयोबाना बेदर होयोबा इखौ एवफ्राननानै दैजों एसे फोमोनना लाग्रोनांगो इनि उनाव गोदौवोबा
औ
बे माइरं गुन्दै खालामनायखो होयो आरो होनानै खारै संख्रि फानलु मस्ला मस्लि दै होनानै दै फोमोननाय जायो
नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा मैगं गायनाय जायो गरम गोलोम बोथोरनि सानाव समाव
गोलोम बोथ बोथोराव इदिनो दाथ' गोलोम बोथोर नङा होनबा?
औ दा मा मा गायनाय जायो ओरैनो
जिंखा गायो। ओमफ्राय लेस्रा ओमफ्राय टिटा काक्रेला भाट काक्रेला भिन्दि मैथा फाथो फोनाय जायो
उम उम ओ
ओमफ्राय जोगोनारबो
हम
आरो खुमब्रा
औ ओरैनो नोंथाङा बाजारनि मैगं मैगं आरो न'आव गायनाय मैगंनि गेजेराव माबायदि माया साबसिन होननानै सानो?
आंनि बायदिबाथ' नआव' गायनायानो साबसिन आरो बाजारनियाथ' बायदिसिना केमिकेलजों फेदेरनाय जायो नालाय।
औ
ओंखायनो न'आव गायनानै जानाया बांसिन मोजांसिन आरो
औ ओरैनो जोङो बेमारफोरनिफ्राय खारग'नो थाखाय जोङो बांसिनानो ओन'नि न'आव गायनाय फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगफोरखौ जों जानो थानाया मोजां ट जोङो न'आव जोङो माबायदि गायोब्ला जों माने मोजां फिथाइफोरखौ जों मोननो हायो आरो। जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा ओ केमिकेल होआलासिनो बेलेग हासार होआलासिनो मा मा होयोब्ला जोङो फिथाइफोरखौ जेन मोजाङै मोनजायोबा मोजाङै गोग्गोयै जों मोननो हायो।
ओं न'आव गायोबाथ' जोङो दानिया बांसिन हासारखो बाहायनो नागिर न मोसौनि हासार खो जों बेफोरबायदि न'आव बानायनाय हासार मोसौनि खिखौ बानायनाय हासारजों जोङो। फिथाइ सामथायाइखौ गायोबा जोङो मोजां जायो आरो बांसिन
औ
बेखौ बाहायोब्ला जोंनियाव जेबो बेमार आजार जानो हाया।
ओम
दानिया आबादारिफोरा माने बायदि बायदि रोखोमजों माने थाब देरनाय माबा काम खालामनो हानाय बेफोरफोरखो नायो नालाय। ओंखायनो बांसिन बायदिसिना सिना केमिकेल होनाय बेसाद बेफोरखौ होनानै माने मैगं थाइगंखो गायनाय जायो ओरैनोथ' न'आव गायोबा जोङो मोसौ हा हासारखौनो होनानै गायजायो आरो निया‌ जोंनिया बेमार आजार जानो हाया। देहानि थाखायबो मोजां
उम
बेनो बांसिन साबसिन आरो जोंनिया
औ ओरैनो ओ नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावनाय जायो दा
दाथ जोंनिया मैगं थाइगं बायदिसिना गायो बेनो लोगोसे आरो दा माइ आबाद माइ आबाद खालाम नाय बोथोर नालाय दानिया
औ
माइ आबादखौनो खालामो।
औ माइ आबादखो माबायदि मावो नोंथाङा एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
माइ आबाद मावनाया जोङो। खोथियाखौ फोग्रोना लायो।
औ
फोनानै बेखौबो जों गोबोर हासार होनानै फेदेरना लाग्रोयो बेनि उनाव फुबाय फुनानै बेखौ गायनाय जायो आरो हाखौ मोजाङै एवनानै फोमोननानै हासार सासार होनानै बेखौ गायफिन फिननाय जायो। बेनिफ्राय बियो तिनि सारि माससोसोनि उनाव मोजां फिथाइ थायगोन आरो।
औ
बिदिनो माइ जायो। माइखो जोङो हानानै नानानै न न लाबोनाय जायो बिदि दि आरो
औ औ ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव बा नोंथांमोननि नआव मा ओ मा जातनि माइखौ बांसिनै गायो
जोंनियाव दा जोंनि गामियाव गायबाय थानाया बांसिन इदिनो अन्जना गायो बेनिफ्राय रनजित माइ होनोदि बेखौबो गायनाय जायो
औ
ओनिफ्राय आरो माइब्रा गायो
औ
माइब्रा माइखौ जोङो फिथा जानायाव नांगौ जायो नालाय बेखौबो गायो ओमफ्राय आरो बायदि बायदि रोखोमनि माइनि नाम दोङो दोंनाया बेफोरखौ गावबा गाव गोसो बायदि गायो आरो न'खरफोराव जाय जेखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि मावनाय जायो माने
उम दानिया बांसिनानो आबादारिफोरा ओ जेन दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो मेसें बोथोरफोरावबो माइ आबादखो गायनाय नु जों नुनो मोनो फोथारफोराव सलार बा बबायदि दैनि बेबस्था सा खालामनानै जों बांसिनानो माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि ओ बे गायखांनायनि गेजेराव मा जोङो मोननै जेन मोननैबो समाव गायनाया मोजां ना जों मोनसेल' समाव गायनाया मोजां नोंथां बायदिब्ला
आंनि बायदिब्लाथ' मोनसेल' समाव गायनाया साबसिन होननानै सानना लायो आङो
औ
मानोना मोननै समाव गायनाया जे समाव जोङो नाङै समाव गायगोन ना बेबायदिनि माइया बारा मोजां जाया होननानै आं खोनानो मोनदों माने माने बेयाव गायखांनाय जों गाय जि जायगायाव जोङो नाङामोन गायनो नांथ'वामोन बेयावनो जों गायनाय जादो नालाय
औ
बै बोथोर फैनाय जाय बोथोराव जों माइ गायफिननो नांगौ बे टाइमाव माइआ बारा मोजां जाहैयोबावनो थारमाने
अ
बेनिखायनो जोङो खनसे गायनाया थारमाने मोजांसिन जायो होननानै खोनादो आरो
औ ओरैनो दा आधुनिक जुगाव गोनोखो मुगायाव बांसिनानो जोङो ओ‌ मेसिनफोरखौ बाहायनो जों बे बाहायनाय गायनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाबो बेफोरबायदि गायनायखौ जों नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
आंथ' जोंनि गामियाव बेबायदि नुवाखै ओ नाङै बोथोरावबो बायदिसिना आबाद मावनानै दिहुननो हादो मेसिनफोरनि जोहै दा जोंनि आं जि जायगायाव दङ ना बेफोरबायदि जायगायाव बेफोरनि खारबारा गैया माने बेफोरबायदि मि चिनफोरजों आबाद मावनाय नाङै टाइमावबो दै लाबोनानै जों आबाद मावनो हानाय बेफोरबायदि माबाया गैया थारमाने बेफोरबायदि नुनो मोनाखै जि जि जों जि समाव माइ आबाद मावो बे समावनो गायनाय जायो आरो जों माने बोथोर बेखो लानानै बोथोरखौ लानानै नै अखा हानाय टाइमाव दा जि टाइमाव गायो बेफोरबायदिनो गायनाय जायो आरो
उम उम ओरैनोथ' दा नोंसोरनिथि'बो गायनाया जासिगोन न'?
अ अ दा गायनाय टाइम जाबायानो दे सोरबा सोरबा गायजोबबाय।
अ ओम दा नोंसोंथिं जेन' माखौ बांसिन दा गायबाय दा गायनाया
दा दा माइ आबाद सोरबा सोरबा गायबाय गायनाया जाहा गायथ'वाखै बेफोरबायदि
नोंथांजों ओमफ्राय‌ गोबां सोंथिनि फिनायखौ मिथिनो हाबाय बेफोरबायदिनो उनफोरावबो गोबां सोंथिनि फिननायफोरखौ मिथिनो हागोन होननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों नोंथां ओम दे।